औ नोंथाङा आंनो स सम फ्रि टाइम होनो हागोन ना?
अ हागोन।
औ औ दायो जों दसे सावरायनोसै नामा बिदिब्ला?
औ जायो नों
औ। बर'फोरनि गाननाय जोमनायनि बागै नोंथाङा आंनो एसे सुंद'यै फोरमायनो हागोन नामा? जोंनि बे बर'फोरनि गाननाय जोमनायनि बा
औ औ हागोन बर'फोरनि गान नोंथां खोन नासं खोनादों? ना बर'-बर'फोरनि गाननाय जोमनायख खोजों थ' बुंन थांबा ओ मोननै रोखोमाव मोननो हायो। जों बेबायदि बर'हौवाफोरनि गाननाय आरो हिनजावफोरनि गान्नाय
औ औ
नंगौना नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथा नंगौ
हिनजावफोरनि गाननाय बेलायाव जोंङो दख'ना, फारस्रा ब्लाउस बेखौ जोङो नुनो मोनो। दखनाखौ जोंङो मोननै रोखोमाव मोननो हायो। नंगौना नोंथां जेरै अग्रं दख'ना आरो लांगा दख'ना। लांगा दख दखनाखौ जोङो गोलावैबो दायो। आरो अग्रं दख'नाखौ बिदिनो बिनि खर'जों खर' सुजाबनानै जोंङो दख'नाखौ मोननाय जायो।
औ औ नंगौ नंगौ नं गौ।
अग्रुं दौखनाखौ जों बांसिनानो खामानि मावनाय-दांनाय फोराव असुबिदा जायिनि नि थाखाय जों गाननाय जायो जेरै न'फोराव थायोबा। आरो लांगा दख'नाखौ जोङो बिदिनो अबावबाफोर थांबा आलासिफोर फैबा जोंङो बेखौ गाननाय जायो आरोना।
नोंखौ नोंथां नोंगौ।
आरो बेफोरबायदिनो जोंङो बेनि गाननायनि बागैबो जों बुंनो हायो। आरो हौवाफोरनि गान्नायनि बेलायाव जोंङो गामसाखौनो बांसिन बुंनो हाथावथाव आरो गामसाखौबो बिसोरखौ जोंङो गाननाय खौ मोननै रोखोमा दं नुनो मोनो।जेरैहाय जेरैबाय दि बिसिनि गामसा गाननायाबो मोनसे लिनथि थेबनाय आरो नों थिथेबै।
औ औ नंगौ नोंथां नंगौं नोंगौ नुदों नुदों नोंथां नुदों।
बिसोरो फुजा एबा हाबा फोर खामानि मावनायफोराव बिसोर लिंथि थथेबो मानि बियो खोनानो मोन बा लिंथि थेबनानै फुजा होनाय एफा सोरखौबा सोरखौबा मान होनाय फोराव सनमान गोनां नंगौना नोंथां जेरै मानसिफोरा सोरबा न'आव ओरैनो थायोबालाय रावबो एफोरबायदिदों सोंनायखौ जों नुनो मोना
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ
जों नुनो मोनो बेफोरबायदिनो बिसोरो अबावबा
औ
बैसागो फोरबो फालिगोन फोरावबो जों गामसाखौ गाननानै थांनायखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो गामसा नङालासिनो जोङो बेबायदि बेलेग गाननानै जों थांनायखौ नुनो मोना
नंगौ नंगौ नंगौ
बियो बर'नि मोनसे गाननायनि गुबै मोनसे नेरसोन बिदिनो आर'नाइखौथ'
औ मिथिगौ नोंथाङ मिथिगौ औ बे मोनसे जोंनि माननि जि महरैबो मिथिजायो नंगौना नों
औ औ नंगौ नंगौ जेरैबायदि आर'नाइखौबो जोङो गोबां रोखोमाव बाहायनाय नुनो मोनो दानि आथिखाल मुगायावथ' गोबां नवावनो जों आर'नाइखौ होनायखौ नुनो मोनो नंगौना नोंथां बे आर'नाइखौ जोङो हाजो आगरजों
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ औ नंगौ नोंथां
बे आर'नाइखौ जोङो मोसानाय खाम दामनाय मान बानाय बेफोराव जोङो बांसिन नुनो मोनो
नंगौ नंगौ
जोङो आरो बे आर'नाइखौ दानि मुगायाव जोंनि गस्ला दख'दा आरो गामसायाव बेफोरनि आगरखौ जों होनाय नुयो आरो बेफोरबायदिनो जों आरो जि बुंनो थाङोबा जोमनाय
औ
जोमनाय जिखौ जोङो गोदोनि मुगाथ' बांसिन बिनानै इन्दि जिखौ जों मोनबोदोंमोन।
औ नंगौ नोंथां नंगौ
खम बाहायनायखौ मोनो थेवबाबो एफोरबायदि जोमनाय जिखौ जों बाहायो आरो दासिमबो।
औ नंगौ नोंथां नंगौ
आ
ओ दायो जेनेबा जोंनि गेजेरावथ' बेबायदिनो गोबां गावबा गावनि ओनसोलाव गावबा गावनि जिफोरखौ जों बाहायनायखौ नुनो मोनो नोंगौ नुनो मोनो नोंगौ थां औ बिनि अनगा जों सोलायनायखौबो नुनो मोनो नंगौना नोंथां? जोङो गावनि गान जोमग्रा थाखानायनि ओ सोलायैबो जों गोबां गुबुन गुबुन ड्रेसफोरखौ हाथाय बाजारनिफ्राय बायनानै गाननायखौबो जों नुनो मोनो नंगौ नों
औ औ मोनदों
आथिखाल मुगायावथ' फ्रायानो सोलायनायखौ नोंथाङाबो नुनो मोन्दों जानांगौ नंगौना नोंथां औ जोंहा गावबा गाव ओ हारिमु राव गाननाय जोमनाय गासिबो दङ थेवब्लाबो जों बिनिफ्राय गावखौनो सोलायहोनो नाजायो नंगौना नोंथां?
औ नोंगौ नोंगौ।
ओ जोंहा जेनेबा नोंथाङानो बुंखानाय बुंनाय बायदि ओ बर'हा दख'ना दङ गा ओ ओ आरो आर'नाइ फालि ओ ओमफाय मेख्ला दख' ना, जलंगा दखना, ओ अग्रं दखना, ओ लांगा दख'ना, बिदिनो गोबां दखनाफोर मोननो हायो नंगौना?
ओ नोंगौ।
औ । बेदिनो ओ हौवाफो फोरनि बेलायावबो जोङो गामसा ओ आरो हाफ गस्ला, जेकेट गस्ला, ओ आर'नाइ फ गस्ला बेफोरबायदि जोङो आरो खर'आव फाव खावरि फाव फाननाय जि गोबां इदि मोननो हायो नंगौना नोंथां औ । अ बिनिफ्राय जोङो दा आथिखाल मुगायाव नायोब्ला बर'फोरनि गाननाय जोमनाया बिनिफ्रायनो गोबां सोलायनायखौ जों नुनो मोनो नंगौना नोंथां? औ औ बिनि फ्राय ओ आइजोफोरनि बेलायावनो नायोब्ला जोङो ओ बिदिनो गुबुन गुबुन ओ ओनसोलफ्राव जेने ओ सोहोरफोराव ओ बिदिनो ओ आइजोफोरनि ओ गाननाय जोमनाया ओ जोंनि बे ओ हारिमुनिफ्राय फिन ओ बेलेग गुबुन मोनसे महराव सोलायनायखौबो जों नुनो मोनो नंगौना नोंथां?
उम उम
बेबायदिनो ओ दायो ओ जों बर'फ्रा ओ दख'ना जिफोरखौ बै समावथ' गोबां ओ बायनानै गानालासिनो गावनो गावनि आखाइजों दानानै खुन्दुं ओ दिहुनन्नानै गाब गानानै दाना लानायखौ नुनो मो मोनोमोन
औ नंगौ नंगौ नोंथां।
दायो नाथाय आथिखालाव जोङो बेखौ गावनो गाव हारसिं दानानै लायालासिनो बाजारनिफ्राय ओ हाथाय गलानिफ्राय बायनानैसो गाननायखौ नुनो मोनो नंगौना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ । गोबां फारफ्रोम बेलायावनो जों सोलायनाय नुनो मोनो आरो गाव राव गावनि राव हारिमुनि बेलायाव नायनो थाङोब्ला नंगौना नोंथां?
औ नोंगौ ।
अ नोंथाङा दख'ना दाननायनि बागै आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा बर'फोरनि दख'ना जि खौ माबोरै दायो बिनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
आथिखाल मुगायाथ' दख'ना दा जोङो जेरबायाव थेबनानै जानजियाव थेबनायखौ नुनो मोनो । गोदोनि बेयावथ' बेफोरबाय दि जेरबायाव थेबनाय जानजियाव थेबनायखौ जों नुनो मोनामोन । नंगौना दानि आरो बेफोरबायदि गोदोनि मुगायाव गाननाय दख ख'नाखो जों दा दौदिनि खेराइ मोसा एफोरबायदियाव जोङो गान्नायखौ नुनो मोनो ।
औ औ नंगौ ।
दानि मुगायाव बेफोरबाय मा-मानोना गोदोनि दख'ना गाननायजों जोङो मावनाय दांनायाव जोबोद उसुबिदा मोनोमोन। आरो बियो जोबोद गोलाव हि मोन जायनि थाखाय दा आथिखाल मुगायाव बे द ख'ना गान्नायखौ जोङो गावनि जेरबायाव थेबनानै आरो जानदियाव थेबनायखौ नुनो मोनो।
औ औ नंगौ
आरो बेफोरबायदिनो गथ' खौबो जोङो बिसिनि थाखायबो जोंनि एक्स थ्रायै फिसा फिसा दख'ना बानायना होनायखो आथिखाल मुगायाव नुनो मोनदों। जेरै बि नि दख'नाया
औ औ रेडिमेड नंगौना नोंथां?
औ औ नंगौ
औ औ
बेफोरबायदिनो गामसा दा बेफोरखौ जों दा गथ' उन्दै फोरनि थाखाय उसुबिदा गैयै बायदि नुनो मोनो बेफोरबादि गानहोनाइखौ बिसिनि थाखाय बेफोरबादि मिचिनजों सुथाबनानै जों दिहुननायखो नुनो मोनो।
औ औ
बेफोरबायदिखो जों बांसिनानो हाथाय ग फोराव बायनो थांबाथाय जों नुनो मोनो। दानि ओन्दै ओन्दै गथ'फोराबो बेफोरबायदि गाननो जोमनो जोबोद गोसोआव एक्साइटेड जाखाङो जेनेबा गासिबो गाननो लुबैनाय फैयो। थाखाय बेखौ मोजांनि थाखाय बेफोरबायदि खालामनानै होदों
उम औ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ
एफोरबायदिनो आगोलनि समावथ' बेफोर दानाय गावबा गाव न'नि आंखालखौ सुफुंनो थाखायल' गावनि गाननायखौ सुफुंनो थाखायल' दानाय जायोमोन बिसोरो बाहेरा फालांगि खालामनानै रां खामायनायनि फारसे बिसिनि गोसोआव सानखांनाय गैयामोन
औ औ नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ
गावनि आंखालखौ सुफुंनायजों लोगोसे आरो बेफोरनि फारसे जोङो फालांगि खालामनायखौबो नुनो मोनो आरो गावनि जिउआव जा जा नांगौ बेफोर मुवाफोरखौ जों सुफुंनानै लानो हायो ।
बाथ्राखौनो फोरमायबाय नोंथाङा औ औ नंगौ नोंथां नंगौ ओ
आगर एरनायजोंबो जोङो दखनानि बेसेनखौ जों बारायनानै लानो हायो खायफा खायफा दखनाखो जोङो बिदन दखना जाय बिदन दखनायाव जोङो आगरखौ नुनो मोना
ओ
सिम्पोल आरो बेहाय कालार बेलेक बेलेक बेखौ जों नुनो मोनो जेरै निला खालार गोमो खालार बेफोरबायदिनि बिदन दखना आरो बेलेग इदिनो माखासे दखना दंबावो जाय आरो फिसा आरो सिम जिङावल आगर थानाय आरो गेजेराव आगर गैयि बेफोरबायदिनो जोङो खासि हाथाइनि आगरा आगर थानाय दखनाया जोबोद बेसेन गोसा जायो
नंगौ नोंथां नंगौ
आगरखौ दानो थाखाय
उम जोबोद खस्थ जायो नांगौ ना औ औ
बारा
औ औ
बेफोरबायदिनो जोङो जोङो बेफोरबायदिनो दखनाखो दानानै जों जोंनि बेसेनखौ बारायनानै गावनि आंखालखौ सुफुंनानै लानो हायो
औ नंगौ नोंथां नंगौ औ औ दे होमबा नोंथां दिनैनि जोंनि बे सावरायनाय बेखौ बेखिनियावनो फोजोबथनाय जाबाय दे नोंथां
औ दे
औ थेंकिउ नोंथां
औ दे
औ